औ आदसा नोंथां माबोरै दं नोंथां खबरफ्रा?
बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनो।
आतसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
आलुजों दावसोमोन नोंथां।
आतसा। जोंनाबो बिदिनो एखेहां अमाजों दालिजोंमोन जोंना। आतसा बोथोरफ्रालाय माब्रै सलि-सलिदों दामानि नोंथां मोन्निथिं?
जोंनिथिंथ' बो थोरफोरा बिदिनोसै नोंथां मालाबा इदिनो सान्दुं दुंब्रबलाबायनाय आरो इदिनो अखाफोर हाब्रबलाबायनाय जागासिनो दं आरो ना नोंथां।
आतसा गायनाय-फुनायफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो?
इदिनोसै नोंथां दायो नै फुगासिनो दं दायो।
आतसा गायथ'वाखै आरो ना नोंथां?
ओंहो गायथ'वाखै नोंथां।
आस्सा नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ फ्रिमोन नोंथां।
आतसा नोंथाङा फ्रि मोनब्ला माने आं मोनसे थपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथांनिसिम।
औ औ।
थफिकआनो जादों माने थारमाने दाबायदिनि जुगाव बा आथिखालनि जुगाव जे सुबुंफोरा माबोरै गाज्रि लामायाव थाबायलांनो हमदों आरो थाबायलांगासिनो बेफोरनि सायाव इसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
जागोन औ। औ फोरमायदो दे।
ओ जोंथ' दानि जुगावहाय जोंना बिदिनो गोबां बिदिनो लोगोफोरबो थायो आरो ना नोंथां आथिखाल दिनैनि दिनाव।
औ औ औ।
जे जोङो आयो बेयावनो जोङो गाज्रि आरो मोजांबो लोगो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेयावनो जोंहायो बिदिनो मोजां बा गाज्रि लोगोफोरखौ सायख'नानै लानांगौ आरो ना नोंथां। जे जोङो जे जोङा दायो हायो बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नुयो दे बिदिनो लोगोफोर लोगोफोरानो लोगोखौहाय बुथारो। खुमानायफोर जोङो गोबां बिदिनो खोनानो मोनो आरो ना नोंथां। जे लोगो हाय बिदिनो जों नायनो थाङोब्ला लोगोआ जे बाबेबा मोनसे जिरादख' जिराद निसा जिरादखौ लायो आरो ना नोंथां। बै जिरादखौहायनो नोंनोबो जासियो आरो बेफोरबोहायो जोंखौहाय बिराद बिदिनो ओ थपिका मा मोनलै नोंथां?
नोंथां थपिखा जोंनि आथिखालनि जुगाव सुबुंफोरा माबोरै गाज्रि लामायाव थाबायलांनो हमदों बा थाबायलांगासिनो।
औ। ओ बिदिनो आं दानि बुंलांनाय बायदिनो जे जोंनि लोगोफोर जे
औ औ।
बेफोरावहाय गोबां बिदिनो गाज्रि आरो मोजां लोगोफोर थायो आरो ना नोंथां। जे जोंहा हायो जे जोंहाहायो इदिनो गाज्रि लोगोफोरखौ जोङो मोनस'नोब्ला जे जों हायो ओ बिदिनो बै लोगोहाय जे जोंना निसा जिरादखौ लायो अब्ला बेयो नोंनो जा सिलां जासिबाय थायो आरो ना नोंथां। ओ बेफोरबो जोंनि माबायावहाय बिराद हेंथा होयो आरो नोंथां।
औ औ।
औ जे जोङो आ जोङो दा नायनो थाङोब्ला इदिनो गोबां बिदिनो खोनानो मोनबोदों आरो ना नोंथां लोगोआनो अबावबा दाबसे जायगायावहाय बेरायहैनिथ' होननानै लिङोब्ला बैफो-बैफोरावहाय लांनानैहाय बिदिनो लो गोआनो गावनि लोगोखौ बुथारनाय बिदिनो खोनानो मोनसै आरो ना नोंथां। आरो जोंहायो बिदिनो बिराद खोनानो मोनबोबाय आरो बबेबा बबेबा गोजान गोजान जायगायाव हायो लांनानै इदिनो खामानि मावनोबाबो मानोबाबो बिदिनो लांनानैहायो बिदिनो थगाय थसि खालामनानै हायो बिदिनो गोबां थैलायफोरखौ जों खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ ओम बिदिनो जोङो बिराद खोनानो मोनबोबाय आरो बिदिनो जोङो हायो ओम जेन लोगो लोगोआनो बिदिनो खायफा मोजांबो थायो आरोना नोंथां औ जोङो जे जोंहा नायनो थाङोब्ला जे
हागोन नोंथां हागोन आथसा आं दायो माने एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनि सिम
औ
आजिखालि जे जोङो जों नुबोनो मोनदों आरोना ससियेल मेडियानि बांद्राय ससियेल मेडियाखौ बा इउस खालामनायाव जोंनि बे आइजोफोरा बा हाबा जाखांनाय आइजोफोरा बेफोरबायदिनो ससे येल मिडियाखौ बांद्राय बेफोरबायदिनो इउस खालामनायखौ जों नुबोयो आरो बे ससियल मिडियानि गेजेरजों जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदिनो ओ जोङो बेलेग सेंग्राफोरजों गोसोथोलायनानै खारलाय बेफोरबायदिनो गावनि गथखौ गारनानै खारनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबोयो आरो जेन जों बेफोरबायदिखौ बांद्राय बाहाया जाथों जेन जाहाथे बेफोरबायदि खैफोदफ्रा नखरफ्राव दा फैथों आरो मोनसेया बेनो जे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो मा होनो बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो आरोना लोगोफ्रा जों बेफोरबायदिनो जों साइख औ जों बेफोरबायदिनो माने सायखनानै माने गोरों जानांगौ आरो ना नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां निसा जिराद लाग्राफोरबो जों लोगोफोर नुबोबाय आरो जों लोगोफोरबो मोनबोबाय जे जों बिदि बिजों एरायना थानांगौ जे
आरो जों निउसफ्राव माबायदि निउसफ्राव जों आथिखालाव जों गोबां बेफोरबायदिनो नुनो मोनो जे सोरबा सोरबानि था खाय ओ बेफोरबायदिनो सासे हिन्जावा जे बेलेग सेंग्रानि थाखाय बेफोरबायदिनो बुथारनाय ओ गावनि हौवा असेखौ बुथारनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबोयो
जे दाबायदिनि आथिखालनि जुगाव बे जोंनि सुबुंफ्रा गोबां बेफोरबायदिनो गाज्रि लामायाव थां थांगासिनो दं आरो जों नुनो मोनबावोदि
ओ मा होनो बेफोरबायदिनो गोबां निसा जिराद लाग्राफोरखौ जों नुनो मोनबोयो जे लामा दथाफोराव जेब्ला हरना गुरना हरावहाय जों जेब्ला हारसिं हालाफोर थाङो जे गोजान जायगाफ्राव बेफोरबायदिनो जों ओ निसा जिराद थाखा फैसा रां रुफानि थाखाय जोङो ओ बुथारनाय खौ जों गोबां बेफोरबायदिनो नुनो मोनबोबाय आरो जों खोनायो नुयो जों ससियेल मेडिया याव जों नुयो बेफोरबायदिनो जोंनि सु बुंफ्रा बेफोरबायदिनो गाज्रि लामायाव थाबायलांदों आरो ना नोंथां
औ निसा जिराद लानायफोर लाग्राफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां
ओ थाखा फैसानि लब फोराव जोङो गोबां बेफोरबायदिनो मानसिफोरखौ बुथारलाय दानलाय सुलायखौ जों नुनो मोनो जे जोंनि समाजा आरो सुबुंफ्रा गोबां बेफोरजोंनो जों ओ गाज्रि लामायाव थाबायलांगासिनो थाबायलांबाय थानाय एबा थाबायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। आरो जों बेफोरबायद बिदिनो जों जोंनि गामि ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनो। ओ थाखा फैसानि थाखाय जोङो सोरखौबा बेफोरबायदिनो जोङो सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बबावबा लांखोमानानै थगायनानै लांखोमानानै थाखा फैसानि थाखाय थाखाय जोङो बुथारैनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो ओ
आरो जों नुनो मोनबावो जे जोंनि देरफुनायसो जोहोलावफोरा बेफोरबायदिनो गोबां निसा जिरादफ्राव गोदोनानै दङ। बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थाबायलांगासिनो दङ। जेरै दानि जुगाव जौ लोंनाय बेफोरबायदिनो निसा जिराद लानाय। बेफोरबायदिनो गोबां ओ जौ लोंनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। जौ जौ लोंनानै जों बिमाखौ बुनाय बेफोरबायदिनो जों गोबां नुनो मोनो ओ मेनलि जोंनि जे हाबा जागोदान होन जे साफा सानै गथफोर गोनां हाबा जाखांखानाय हिनजावफोरा जे ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोङो बेलेग सेंग्राफोरखौ गोसो थोलायानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गावनि असे हौवाखौ गारनानै खारनाय आरो गावनि अनथाव बाथाव गथफोरखौ गारनानै खारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंथाङा ससे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ एसे फोरमायना होबावदो।
जोंथ नोंथां इदिनो बुंलांनाय बादि जे सोरबा इदिनो दोनखारलायनाय मानाय जोङो आथिखालनि जुगाव बांसिन नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो दानि दानि जुगावथ गोबां बिदिनो खोन मोनसै आरो।
गथ गथाय जे हाबा जाखानाय हिनजाव
दे बिसोरोहायो जे बिसोरो हायो बैफोर हा
गोजान बिदिनो थानाय सुबुंफोरजोंहाय बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहायो मोजां मोनलायनानै बा रायलायलायनानै बिदिनो गावनि गथफोरखौ गारलांनानै बसोर सेंग्राफोरजों थ थांगारा नोंथां
औ औ
जों दानि जुगावहाय बिदिनो बिदिनो गोबां खोनानो मोनसै आरोोना नोंथां
औ दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि फरायसाफोरखौबो जों नुनो मोनो जे गोबां बेफोरबायदिनो बायज्ल थाबायलांनायखौ जोङो बेफोरबायदिनो नेचारेल जिराद सोबनाय जिरादफोरखौ जों बाहायनानै जों गावनि फरायनायफोरखौ। ओ नस्थ' खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो गाज्रि लामाजों थां लानायखौ जों- नुनो मोनो आरो ना नोथां।
औ नोंथां औ।
ओ नथांजों रायज्लायनानै- ओ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोङो दायो थाइमाबो जानानै फैबाय नोंथां।
ओ नोंथांजों लानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना नोंथां नोंथाङा माबोरै मोनखो?
आंबो नोंथां जोबोद गोजो लायरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो- एसेनोसै नोंथां ओमबा।
हामबायसै।